औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सायाव सावरायनायदोंमोन आरो नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे बुंनायसै।
औ औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा
औ दोरोङारि ओंख्रि ना नोंथां
औ
औ बिदिब्लाथ' बे जोंनि बर' गामिफोराव जायगाफोराव जि जोंनि जायगायाव मोनो बेखौनो खोन्थानोसै नोंथां आं।
औ।
औ। बिदिब्ला जोंनियाव गोबाङैनो माने बे अनलाफोरखौनो जानाय नुसोगारो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ‌ बै ओम दालि, बेफोरबो सबायफोराबो थायो‌, आरो लोगोसे जोङो बै माबाखौ थाइगिर-थाइगिरखौबो जानायखौ नुनो मोनो‌। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा दैज्लां बो थोरावथ' बै थास'फोरखौबो मोनोना नोंथां।
औ।
औ बे थास' जोंनिया बिबार आरो आथें बेफोरखौ जों गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव‌। औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां।
थास' बिबारखौ जोङो मा रोखोमै जायो होननानै बुङोब्ला बे थास' बिबाराथ' जोंनिया बिफाङाव थास'आव बारना थाबाय बेखौ जों खाना लायनानै
न'वाव इसे जोङो बेनि सिङाव मादा थायो बेखौ जों गारग्रोनाय जायो आरो बे गारखांनायनि उनाव बेखौ ओ‌ बे फिसा फिसा जों बाहागो खालामनानै जोंनिया बै ओ बिदिनो गोदौनाय दै फोराव दैयाव होनानै जोङो माने ओ बेखौ गलि होयो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथा? औ। बिदिनो बेवहाय गोबां जेनेबा सोरबाबा बेदर, बिदि होद्लानानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनि अनगायै बो आं बुंबायमोन जेनेबा सबाइ न नोंथां, बे सबाइखौ बेखौबो जोंनि जायगायाव जि सबाइ बेखौथ' बिदिनो जोङो दखानफोरनिफ्रायनो बायना लायनानै जों एसे सोमना दोनो जाहाथे बेयो गुलिगोन गुलिथो होननानै बे रुइबा माने रुइखांबाथाय जोङो बेखौ बिदिनो बेखौबो एखे रोखोमैनो दै गुदुङावनो जोङो होनाय जायो, होखांनानै जों बे जेब्ला ग्लब - ग्लब गोदौगोन आरो बेयो रुइबाथाय आरो जुदि बेयो रुइथारा होमबानिया जोंनियाव पाक्रास होननानै बुङो। नोंथाङा मिथिगौ ना!
औ नोंथां मिथिगौ।
औ, बेखौबो जोङो गननिनो बिदि बानायना लानाय जायो। बेजोंनो जोङो होनानै फाग्रास होनानै जों बेखौ गलि होनाय जायो आरोना। बेनि उनाव खारैफोरखौ खारैखौ होनाय जायो। आरो खारै होखांनानै एवफ्रामना लाखानाय जेनेबा जुदि बेदरफोर एवफ्रामना लादोबा, अमा बेदरफोर बेफोरखौ जोङो होनाय जायो बेवहाय। आरो होखांबानो बिदिनो जोंनिया संख्रि- बानलु बायदिसिना होखांनायनि उनाव बेयो ओ बै मैगंनि महर लायो आरो। नंगौ नोंथां। नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव बै एम्फौ लाथाफोरखौ जानायखौ नुयोना नोंथां?
औ, नोंथां नुयो।
औ, जोंनि ओनसोलावबो बेखौ गोबाङैनो जायो आरो नोंथां। बेखौ होनबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? जेनेबा नों -थांनि मोननि ओनसोलाव बै एम्फौ लाथाखौ मा रोखोमै जायो एबा बहा - बहा होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो? नोंथाङा
औ, नोंथां। ओ जोङो एम्फौ लाथा बुङोब्लाथ' बयबो मोजां मोनो आरो। ओ बेखौ जोङो जानायनि सिगांनो खायसेखौ बायनानै लाबोनायखौबो नुदों। बा जोङो खायसेखौ न'आवनो फिसिनानै लानायखौबो नुदों आरो। नाथाय जोङो गोदो जेरै आइजोफोरा ज' ज' लोगो नांनानै फिसियोमोन। बिब्दिखौ जोङो नुनो थांला आरो एसेबांबो। नाथाय खायसेखौ औ, ‌जोङो न'आव जानो थाखाय जोङो खायसेखौ एसे फिसिनानै लानाय बेखौबो नुदों आरो ओ एम्फौ लाथा फिसिनायखौ एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथांनो।
औ, नंगौ नोंथां थारैनो फोरमाय जागोन।
जोङो औ एम्फौखौ फिसिनो गोनांब्ला जोंनो गिबियावनो एम्फौ लाथा फिसानि गोनांथि जायो आरो। बे बेखौ जोङो ओ गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनाय जायो। बेखौ जोङो लाबोनानै बेवहाय जा बे इन्दिनि बिलाइ गोरलै बेखौ जोङो होनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जेला बियो देरो अब्ला जोङो बेवहाय इन्दि बिलाइ गोराखौ होनाय जायो आरो। गुरैखौ जोङो होफिननाय जाया। मानो होनोब्ला गुरैखौ होफिनोब्ला एम्फौ लाथाया ओ गो गोरलै जालांफिनो होननानै जोङो होनाय जाया आरो। ओ जोङो ओ इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोङो खायसेखौ खारुं बिलाइ होनायखौबो नुयो आरो। बेनि उनाव ओ जेब्ला लाथाया मोनो अब्ला जोङो बेखौ गुबुन जायगायाव जेरैबायदि थालिर बिलाइ गोमोनखौ जोङो लाबोनानै गोरानखौ आरो जिफोराव जोङो खाथुबनानै बिसोरखौ आलादा जायगायाव दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जेला बेयो फि -थाब फिथोब थोबो अब्ला जोङो बेखौ फिथोबनिफ्राय आलादा खालामनानै गावबा-गाव जेरै मोजां मोनो एरैनो संना जानायखौ नुदों आरो। जोङो खायसेखौ औ ओरैनो एवना जानायखौबो नुदों आरो जोङो खायसेखौ ओ अनला खारै बा ओ खायसे -खौ सिंग्रि मिखि बायदियावबो होना जानायखौ नुदों आरो नोंथां। जोङो ओ औ। एम्फौ लाथानिफ्राय जोङो खायसेखौ ओ जा बे ओ फिथोब ओंखारोना बेनिफ्राय जोङो खायसेखौ खुन्दुं लुनानै थावख्रि लुना जि जोम दाना लानायखौ -खौबो नुदों आरो नोंथां। गोदो जेरै ओ दानानै लायोमोन। बिब्दि दासिमबो जोङो खायसे आइजोफोरखौ नुनो थाङो आरो नोंथां।
औ, नंगौ नोंथां।
औ, नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे एम्फौ लाथाखौ जानाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायाव बे एम्फौ लाथाखौ बेनिनो नफोरावनो फिनानै जानायखौ नुनो मोनो। बेखौ जोङो फ्राय खालामना जायो सोरबाबा बिदिनो अनला खारै बे बेफोराव हो लानानै जायो नोंथां।
थ' अनला खारैखौ जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो बे मा ओ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय खारै होनानै अनला खारैनि मुं मोनो आरो बिदिनो जों बेदर अमा बेदर दाउ बेदर बिदि हो्लानायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन गौना जेनेबा अनला खारै बे अनला खारैखौ मा रोखोमै बानायो नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो अनला खारैखौ जोङो गावबाागाव जेरै मोजां मोनो। एरै संनानै जानायखौ नुदों आरो जोंओ अनला खारैखौ जानो गोनांब्ला गिबियावनो माइरं जोंडो दसे सम सोमनानै दोनगोरनाय जायो बेनि उनाव जेला माइरं माइरङा गुरै जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै ओ गोदोथ' जोङो मेसिनफोर गैयैनि थाखाय जोंडो बांसिन उलार बा थिंखिफोरावनो देनायखौ नुयोमोन आरो। जोङो नाथाय औ दानि समाव बांसिन मानसिफोरा बा एसे खस्थ' जा बे मिक्सार ग्रेन्डार बायदिफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो। आरो खायसेफोरखौसो जोङो औ। दिंखि बा उलारफोराव देनानै देनायखौ नुयो आरो। बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ औवा मेवाइफोरजों जानो गोनांब्ला गिबियावनो औवा मेवाइखौ जा औवा गाजा बेखौ लाबोग्रोनाय जायो आरो जोङो औवा औवा मेवाइखौबो ओ गासै औवानिखौ जानाय जाया, खायसे औवानि बेखौ जानाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ खौ लाबोनानै जोङो सानिजा बिगुर खोमोन बेखौ गारग्रोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ मोजाङै औ सुनानै जोङो बे खौ गोरलै गोरलैयै खारैयाव हानानै गलायना लाग्रोनाय जायो आरो। बेनि उनाव औ बेवहाय जुदि ओ बेदरफोर बा दाउफोर होनो गोसोब्ला जोङो बेखौ गिबियावनो थावजों एसे एवफ्रांग्रोनानै लाबाय बेनि नि उनाव जा हानानै लानाय औवा मेवाइ बेखौ जोङो दसे सम बेवहाय ओ बायदि मस्लाफोर होनानै दसे रहायना लाग्रोयो आरो। बेनि उनाव ओ औ बेवहाय दै होनानै बेखौ मोजाङै गोदौहोखांनायनि उनाव जा देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो मोजाङै आखाइजों सारै सारै होयो आरो जाहाथे अन गुन्दैया ओ गथा खायै बायदि बेनि उनाव जोङो एवनानै लाखानाय बेदरखौबो जोङो बेवहाय होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो ओं- ओंख्रिया मोदोमनाय बायदि जोङो बेवहाय बायदि जेरै गंगार दुन्दिया बा खासिथारिफोरखौ होजायो आरो बेनि उन औ बेनि अनगायैबो जोङो अनला खारैखौ गोखैजोंबो जानाय बेखौ नुदों थाव संनानै थाइगिरजों बा खोरदैजों आरो बिदि नङाब्लाबो जोङो खायसेखौ बासिगि बिबारजों खारै महरै आरो खायसेखौ साम'जोंबो आरो खायसेखौ लाथाजोंबो संनानै जानाय- खौ नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। होमबा नोंथाङादि फोरमायबाय थाबाय बेवहाय जेनेबा खारै मैगं न' बे खारै मै- खौ संनायावथ' जोंनो खारै रोसिखौ नांगौ जायो नोंथां। जोंनि जायगायाव खारैखौ जोबोरैनो माने बै ओ थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोंनिया खारै- खौ ओ बै थालिर बिफांखौ बिदिनो दानफायनानै जोङो बेदि ओ सान्दुं नांनाय जायगाफोराव लाना फैयो आरो लाना फैनानै बिदिनो फिसा फिसा दानफायनानै माने फिसा फिसा ओ जोङो ओ बानायो माने बाहागो बानायो बानायनानै जों जिरो जिरनायनि उनाव बे जायगायाव ओ फोरानना दोनो आरो सान्दुं नांनाय जायगायाव। आरो जेब्ला बेयो रानो रानबाथाय बेखौ जोङो अरजों सावनायखौ नुनो जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव अरजों सावना होयो आरो आरो बै हांगार जालांनाय खौनो जोङो जेनेबा बहाबाफोर ओ बिदिनो ओ दोनग्रायाव दोननानै दै होनानै जोङो एसे सरनायखौ नुनो मोनो आरो बै सरनानै जि मोनो बै ओ दै आरो जोंनिया रोसियानो जाहैबाय मा खारै रोसि। नोंथांनि मोननि ओन सोलाव मा रोखोमै खारिखौ बानायनाय जायो?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों ओ बेबायदिनो खारैखौ बानायनाय जायो आरो जोङो थालिर बिफांनि अनगायैबो खायसेखौ जोङो जा बेसरनि साख्लि बेनिफ्रायबो जोङो बेखौ सावनानै हा- थफ्ला बानायना बेनिफ्रायबो खारै बानायनायखौ नुदों आरो नोंथां। आरो जा थालिरनि मादा बेखौ- बो जोङो ओ फोरानग्रोनानै बेखौ सावनानै बेनि- ओमफ्रायबो जोङो खारै बनायनायखौ नुदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला लाखिथ'नोसै दे गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।